हेलौ नोंथां औ खोनादों ना
औ खोनादों
अ माबा खबरमोन नोंथां
ओ आं नोंथांनाव मोनसे आबादनि बागैसो सोंनो फन खालामनाय जादोंमोन नोंथां
अ नोंथाङा अ बुंनायसाय देलाय
ओ जेनेबा आं माइ आबाद मावनो सानदों बेवहाय माबायदि मावबा माइ आबादखौ माइ आबादा मोजां जागोन बेनि बागै एसे खोन्थानो हागोन नामा नोंथां
अ माइ आबाद होनोबाथ' जोंथ' नोंथां दानि दिनावहाय जोंनियावथ' गोबां माने सिगांनि समावहाय गोबोरखि हासारफोरनि जारै सारनानै जोङो माइ आबादखौ मावनाय जायोमोन दानियाथ' जोङो माखासे रासायनारि हासार जेरै इउरिया बिदिनो गोबां बायदि बायदि हासारफोर बाहायनासो हासार सारना माइ आबादखौ मावनाय नुनो मोनसै नङा होमबा नोंथां
औ बुं
औ दाथ' जोङो आरो गोदोनि आरो दानि जुगावथ' बहा मिलायबावनो दायो जे जोंहा रासायनारि हासारफोरनि अनगायै जोंहा गोबोर हासारफोरखौथ' मोननोनो थांलिया मानो होनबा जोङो दा आबाद मावनायाव जेरै गोदोहाय सिगां मोसौजों हालेवनाय नुयोमोन जेन बेफोरावनो गोबोरखि हासार होनानै आबाद मावोमोन दाथ' जोङो मेसिनारि मुगा जाहैबाय जेब्ला जोङो ट्रेक्टरफोरजोंनो हालेवो ट्रेक्टरजोंनो आलि दाननाय बायदिसिना गोबां हाजोबो ना गायनाय होन फुनाय होन दाथ' बिदि जाहोनाव माने जोङो आबादफोराव माने एसेबां आबाद फोथाराव माइफोरखौ जानायखौनो नुनो मोनलिया आरो माने दायो जेनेबा मा होनगोन बेखौ इउरिया होनना होननाथ' मिथिखायो नोंथाङा इउरियानि जेबो खामानि गैयाबानो जोंना आबादानो जाया होननानै
औ औ
दा नोंथांमोन बिबायलाय ओरैनो मा मा होनानै मावो आबादफोरखौ
आबादाथ' जोंना बेवहाय जायगायानो जोबोर गोरान बिनि थाखाय माइ आबाद दा जोंनाव जानायानो बिराद गोब्राब बेनि थाखायनो बुंदों माने अर्गेनिक टाइप उनि मावनो हायोबा एसे मोजां जागोनमोन नामा? मानोना अगेनिक जेनेबा बे इउरिया सिउरिया सारोबा जे जोंनि देहानि थाखाय एसे गाज्रि नालालाय बेनि थाखाय अर्गेनिक टाइपनि माबा मोनसे मावनो हायो नामा होननानै नोंथांनाव फन हरनाय जादोंमोन।
अ नंगौ नोंथां बे अर्गेनिक होनबाथ' जोंहा जेन गोदोनि समावथ' नों गोबोर हासार बायदिसिना बिदिनो खानस्रि हासारफोर बाहायनानै माखासे आबादफोर मावनाय जायोना आरो दाथ' गोबोर हासार खौथ' जों नुनोनो थांलियाना नोंथां मोसौफ्रानो जे जोंनि खायफा खायफा न'खराव मासेबोआनो नुनो थांलिया माथो।
औ बेबो मोनसे
औ दा नोंथाङा माइ आबादनि अनगा ओरैनो मा मा आबाद मावनो सानो? नोंथांमोननि जायगायावथ' जेन गोरान खरानसो होबाय थादों जेब्ला अब्ला माइखौथ' गायनो हाखालिया। होनाय बायदियानो जाबाय। अब्ला नोंथाङा माइनि अनगायै जेन माबाफोर मावनायनि प्लेनिं खालामदों नामा? जेरै सा फार होनोन गुबुन गुबुन गोरान खेथि
बेखौबो साफातखौबो साननानै दोनदों नाथाय दा बरथमानथ' मावनो हा खिथु आं सानदों माने बे दाबायदियावहाय फाथो आबाद सबाइ आबाद आरो बिदिनो बायदिसिना माने सिबिं बेफोरखौ मावनो सानदोंमोन बेफोरबायदिखौ मावोबा आंहा मुलाम्फा जागोन ना जायानो?
औ जागोन नोंथां जेब्ला नोंहा माइ आबादखौ मावनो हानाय एसेबां माबानो दैनि माने दैनि गोनांथियानो जायासैब्ला जेब्ला अब्लाथ' नोंथाङा माबा मोनसे नङा माबा मोनसे हाखौ ओरैनो खालिदोनस्लायस्लाय आबादखौथ' मावनांगौ जाहैखाबाय नङा होमबा नोंथां?
बेबो मोनसे
आबादानो जे जेब्ला जोंनि माखासे साख्रि गैयै सुबुंफोरनि थाखाय जेन आबादानो जोंनि थांना थानायनि गुबै राहा नङा होमबा नोंथां?
औ
दा अब्ला नोंथाङा आबाद मावनो होनबा नोंथाङा दा मा फाथो बिदिनो मा मा मावगोन होनदों नोंथां?
फाथो सिबिं सबाय बेफोरखौ मावनो साननानै दङमोन आरो आरो।
अ नोंथांखौ आङो दा माने गोरान हाब्ला नोंथाङा साफातफोर गायबा एसे मोजां जागोन नामा हाफोरा बुरजा दङब्ला जेब्ला? ओरैनो एसे एनैखौ ट्रेन संख्रि बानलु खरसा जानो थाखाय दैलि बेफोरनि थाखाय जेनेबा जोङो एसे एनै मैगं गायना लानांगोन आरो बिदिनो जेरै थास' होन सिबिंफ्राबो मोजां नोंथां सिबिंआबो दाम मोनगोन फोयोब्ला आरो सिबिंखौथ' बांसिन बोरैमा जायगायावसो बिदिनो बोरि बोरि जायगायावसो फोनाय जाखायो खोमा ना नोंथां
औ। बोरि जायगायाव माने बाला जोंनि हाया बाला साहैया नालाय।
औ।
थ' आंबो साननानै दंमोन माने सिबिं सबाय बेफोरनो माने मोजां जागोन होननानै।
औ सबायाबो मोजाङानो जागोन नोंथां सबायखौबो जेब्ला जोङो। दाम मोनोना एक्स' बिस थाखा गाहाम केजि मोनोना जोङो नोंथां।
औ।
अ आरो बिनि सायाव जोङो खारैबो बानायनो हागोन सबाइनिफ्राय खारै बानायनाबो फाननो हागोन
अब्ला नोंथाङा दा दैयानो गैया माइ आबाद मावनो हायाखै होमबा नोंथाङा जेबो माबाफोर बिदिनो मेसिन बरिंफोर गायनायनि जेबो प्लेनिं खालामाखै नामा
औ बेखौबो खालामनानै दोनगासिनो खालामनाया साननैसो थानानै बहाय संगोन बरडंखौबो बेजों लोगोसे आरो मा होनो बेन्दों फोरबो बा
अ नोंथां नोंथांनिया नेटवर्क प्रब्लेम जादों बारा मोजां खोनादिया
हेल'
खोनादोंना नोंथां औ।
औ खोनादों खोनादों।
अ नोंथाङा मा होनामोन माने नोंथांना नेटवर्क असुबिदा जानायनि थाखाय मोजां खोनायासै
हेल' खोनायाखैमोन नामा
औ दासो खोनादों आं नोंथां बुंफिनलाय
अ मा आं मा बुंदोंमोन होनबा आं माने जोंहानि बारि खनायाव एसे जायगा दङ बेवहाय जे बेन्दों हारिनि लाइफां जेरै मैगं थाइगं आरो लाव जिंखा बेफोरखौबो गायनो साननानै दंमोन बेखौबो अर्गेनिक टाइपै मावोबा मोजां जागोन ना रासायनिक टाइपै मावोबा मोजां जागोन
अ नोंथां बेखौथ' जेनेबा नोंथाङा गावनि न'खरनि आन्दा जानो थाखायथ' गाया नालाय अब्ला नों नोंथाङाथ' एसे एनै हा हासारखौ बाहायखानांगोन आथिखालाव गोबां सुबुङानो जोङो जेनेबा रासायनारि बे हासारफोर बाहायनासो आबादखौ मावनाय नुनो मोनखायो हबा नङाबा जोंना आरो माखासे मेडिसिनफोरबो सारनांगौ जायो नङा होमबा आबादाव जोंना नङाबा जे एम्फौ एनला जानायनि थाखाय नङाब्ला जोंना आबाद आनो मोजाङानो जाया होननानै बयबो मिथिखायो आरो बयबो जों जेन मेडिसिन होनाय मैगं थाइगं अब्लाबो उफाय गैया जों जानांगौ जाखायो जेब्ला नङा होनबा नोंथां
औ बेफोर मोनसे नाथाय मा मा बुं आं मा बुंबावगोन माने बेफोरथ' मानसिनि देहानि थाखाय एसे गाज्रि नालाय अर्गेनिक टाइप नि बो आथिखालावहाय माबा माबि फैदों होननाय खोनादों ओ बेफोर खौ माने मोजाङै दिटेल्सयै खोन्थानो हागोन नामा नोंथां
अ नोंथां बेनि बागैथ' आङो जेबो दिडिटेल्स मिथिथ'ला नोंथाङानो मिथियोबा आंनो एसे फोरमायना होजागौमोन आं बारा खोनायाखै माने नोंथां बेनि सायाव जेबो आइदिया गैया माने
आंबो माने एसे आं अनलाइनावहाय एसे नायदोंमोन आङो इउटुबावहाय जेरै एम्फौनि थाखाय
उम बे गोमो गोमो रोखोमनि मोनसे प्लास्टिक बायदि मोनोना बेखौ होनो सानदोंमोन आंङो ओमफ्राय बेजों लोगोसे न'आवनो गोबोरखि ओमफ्राय जाबोर जाथा गारनाय आरो बारियावहाय खानस्रि खिफोर बिराद दङो माने बिराद ओंखारो खौनो होनानै आं मावनो सानदों बेखौ मावना मावोबा मोजां जागौमोन खोमाना आंहा
औ जागोन बिदिब्ला नोंथां औ थारैनो
दैनिबो ओरैजा जगार खालामना होनाय जाला आरो एम्फौनि थाखायबो बेखौ लाबोनानै होयोबा थिग जागोन होननानै सानदोंमोन आरो आं
औ नोंथां अ नोंथां आं नोंनाव बेखौनो सोंनो सानोदि नोंथांमोननि ओनसोलाव ओरैनो मा मा आबादा बांसिन मोजाङै जायोबा बयबो माने सुबुङानो बांसिन मावनायखौ नुनो मोनो जे
आरो आथिखालावथ' जोंनि बे जायगायावहाय मेसें बोथोराव बांसिन मानसियानो बानलु लाव लाइ लाफात बांसिन गोरान आबादखौनो मावनाय जायो बेवहाय दुन्दियाफोर होन जिंखा आरो दाबायदि समावहाय थास' लाव बेफोरबायदि आबादखौ मावो आरो जोंनि जायगायाव
औ औ दा आबाद मावो जेब्ला आबादखौ बहाबाफोर मोनसे लांग्रा फालांगि बबावबाफोर जायगायाव लाङो नामा बारहोयो माने
आरो बे बेखौथ' जोंनियावहाय न' न'आवनो बेफारिफोर फैयो ओमफ्राय बिसोर बिसोरो लांनानै जेरै जोंनि खाथियावनो दङ गफुर सुरबारि ओरैजा जाबाय राजगर हलंगि बेफोराव लांनानै बिसोर बेफारिफोरा फानहैयो आरो
औ
बेयावनो हाथाय जायो जेरै जोंनावहाय दा जायगायावनो खाथि खालायावनो बिराद हाथाय दङ जेरै खावब' सेन्टार होननाय दङ लावदांगि दङ गरिगेट सानदे मारकेट दङ आरो राजासगरावहाय सप्थायाव खननै जायो आरो ग फुर आरो फुरु बारायावथ' दैलि जायो बेयावनो लांनानै फानहैनो हायो आरो फानहैबालाय
अ बिदिब्ला नोंथां जोंना टाइमआबो जाबाय सावरायबाथ' गोबां खोथा बाथ्रा ओंखारो नङा होमबा नोंथां दोन दोनथ लायनोसै नामा बिदिबा नोंथां
औ जागोन दे नोंथां दे